हेलौ।
हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा आं नै ओ एसे जिरायना दंमोन माने दैबाना जादोंना जोंथिंजाय।
अ होमबा नोंथाङा जोबोद मोजां टपिकखौनो खिन्थाहरनाय जाबाय होनबा रायज्लायनो सा सावरायनो थाखाय। जे नोंथाङाथ' दानि बुंदों नोंसिरनिथिं दैबाना सोलिगासिनो होनना होमबा नोंथांनो खिन्थानो हागोन नामा जे बे दै बानायाव आरो माबायदि खैफोद लाबोयो बा दै बानाया मारै जायो बिनि बागै एसे सावराय फोरमाय हरदो दे नोंथां।
अ आतसा जागोन दे अब्ला नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय। गिबियाव आं माने दैबानाया बोरै सोमजियो बेखौ खोन्थागोनसै आरो ना।
औ
माने दै बानाया ओरैबादि सोमजियो माने हाजो ओनसोलाव
औ
हाजो ओनसोलाव आरोना जोमै जोमैफोराथ' दाखा दाखा जाना थायोना
औ
बै माने गुदिसिमहालागै जोमै जायोना हाजो ओनसोलाव बे जोमैया जेब्ला बै बारजों बार गुदुंजों बुखोलांजायोना अब्ला हाजो हाजोनि बबेबा माने दाबसे जायगायाव आरोना हाजोआव नांथारा थायो माने जोमैया दाखा दाखानो बुखोलांबाय थागोन नांथालांबाय थागोन बुखोलांबाय थागोन नांथालांबाय थागोन नाथाय बे जोमाया दावखोलांनो हायाबा ना अब्ला जोमैया माने बेरो आरोना बेरो होननाय खोनादों माने बेरो माने बे जायगायावनो माने लिमिट गैयि अखा हायो आरोना ओरैबायदि हागोन माने दैबाना जालायगोन आरो ओरैबायदि हागोन। जेब्ला बिदि अखा हागोन ना अब्ला दैया जोबोद हुरद मुरै माने गाहायथिं दावखलायबोगोन आरो ना। गाहाय फारसेथिं दैमाजों बा बिदिनो माबा माबि जायखि जाया लामा बानलाबायनानै दावखोबोलाबायगोन ओमफाय दैया नै बि दिनो सोरनिबा दैबाना जाबाथाय सोरनिबा न' बां आबाद बिदिनो दंफां लाइफां बिराद नस्थ' जायो आर ना माने।
औ
बिदिनो सोरनिबा जिउ खहा जायो जिब जुनारनि खहा जायो। गोबां खहा जायो माने दैबाना जायोब्ला। औ दैबानाया माने मोनसे माने मिथिंगायारि खैफोदसो आर ना बे बेखो बानायनो होननानै बानायनो हाया।
औ
दै बानाया माने हमथानोबो हाया दैबानाखो ओमफाय।
उम
अब्ला नोंथां नोंथाङाबो आंनो फंनैसो बाथ्रा खोन्थानो होन नामा बिदिनो मिथिंगानि खैफोदनि सायाव जेरै बारहुंखा बारहुंखखो माने माबोरै सोमजियोबा बिनिफ्राय संरैखा बोरै जायो बेफोरनि फारसे।
होमबा आं जा मिथि बे हरसि नोंथांनो बारहुंखा होनदोंना नोंथाङा बारहुं थ' गिबियावनो बोस सोर माने बारहुंखा जानायनि गुबै जाहोनाथ' आं मिथिया खिन्थु बारहुंखाया नोंथां लै थो लैथोमानिफ्राय माने एसे बारबोयो नोंथां बिदिनो लैथो लैथोमा बा हाजो हाजो मा बेफोरनिफ्राय बारहुंखाया सोमजिनानै फैयो आरो नोंथां। बिदिनो बारहुंखा जायोब्ला थ' गोबां खहा जालाङो बिदिनो न' बां बायनाय दंफां लाइफां बायनाय आबाद फोथार बा मैगं थाइगंफोर खहा जानाय बायदि रोखोमनि खहा जायो नोंथां बारहुंखा बायो फैयोब्ला सोरनिबा गारि गारि बा माल माथा बेफोरबो उरायलांजोबो बिदिनो दंफां बायनानै सोरनिबा न'आव होसिनलाङो बिदिनो गोबां रोखोमनि सुबुंफोराबो माने जिउ खहा जानांगौ जायो आरो नोंथां बारहुंखा फैयोब्ला आरो बारहुंखाया बिदिनो बोसोरावहाय खेबनै बा खेबसे सम लायै सम फैयो नोंथां बैसागु बो थोरजोबनायाव खेबसे फैयोमोन नोंथां बारहुंखाया आं मिथिनायाव बिदिनो फैयो आरो नोंथां सम सम लानानै सम। आरो बबेबा बबेबा जायगायावहाय माने बारहुंखाया ओरैबायदि फैबाय थायो जाहाथे बे जायगानि मानसिफ्रा थानो माने उसुबिदा जालायनाय बायदिबो फैयो आरो नोंथा बिदिनो बारहुंखायाव थ जों सांग्रां थानो थाखाय जेनेबा जों बिदिनो मोजां न' बा बिदिनो राफोद सांग्रां न'फोराव थानांगौ जायो बिदिनो दंफां दंफां लाइफां गिदिर गिदिर दंफां लाइफां बा बिदिनो जानला मोनला नोरजिया न'खरनि सिङाव थायोब्ला जों बारहुंखाजों सुखालां माने न'फोरा माबायोब्ला जों खैफोदाव गोग्लैनो हागौ बेखायनो माने जों गिबियावहाय माने गाव थाग्रा जायगाखौ नायगिरनांगौ जायो बारहुंखा जायोब्ला माने बिदिनो सांग्रां जायगा एसे नागिरना थानाया गाहाम आरो नोंथां। बिदियाव थायोब्ला माने जोंनि देहाया खस्थ' जानायनि बा बे खैदाव गोग्लैनायनि जेबो सुबिदा बा चान्स थाया आरो नोंथां बिदि सांग्रांफोर जायगायाव थायोब्ला नों खिन्थु दंफां सिं फोराव थालाबायोब्ला रिक्स थायो जायो एसे जे दंफांङाबो बारजों बुखारलांजानो हागौना नोंथां। बेनिखायनो एसे गावखौ थाल लानांगौ जायो बारहुंखाखौ होबथानायनिथ' जेबो राहा खालामाखै दानि सरखारा नोंथां मानो होनोब्ला बारहुंखाया जानला मोनला होबथा जाग्रा नङा। आरो मिथिया बबे स समावहाय जेनेबा बारहुंखा फैगोन बेनिखायनो जों बे होबथानायनि राहा लानाय जायाखै। खिन्थु माने गाव सांग्रां जानानै थायोब्ला जों बारहुंखायानो जा जेबो माने खैफोदाव खोख्लैनो हाया आरो नोंथां। ज
औ।
होमबा नोंथाङा मिथिनायाव जेनेबा दैबानाजों जे गोबां खैफोद आफोद सोमजियो बिनि होमबा जेनेबा दैबानाया जोंनि मा मा खैफोद लाबोयो बिनि बागै एसे खिन्थानो हागोन नामा?
अ नोंथां ओ दैबानाजों खैफोद फैनाय होनोब्ला बांसिन माने दासिमाव सोलिबाय थानायाव आरो ना
औ।
जों सुबुंफोरा गोबां खहा जादों जेरै माने सुबुंनि हान्था मेलानि राहा जेरै लामाफोर दालांफोर बेफोरो माने बायदों आरोना माने दै बानानि जाहोनाव आरोना। जेनेबा बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय हान्था मेलानि राहाया माने खहा जादों आरो बिदिनो थाग्रा थावनिफोर जेरै ओ दैमा सेरफाङा गुगालांङो आरोना रुगुङा बिदिनो बिनि थाखायनो जायगाफोर थानायनि थाखाय जायगाया खम जादों बा माने जायगाया दै माने बोरि जायगायाबो दैमा जादों आरो ना। जाउनाव माने बिदिनो जिब जुनारनि ओ थाग्रा जायगाबो गैया जाहांदों माने खमायलांदों थाग्रा जायगाया। ओमफ्राय बिदिनो आबाद मावग्रा जायगाफोर जेरै फोथार बे बेफोराव माइ गायो बा बेलेग गुबुन गुबुन आबाद मावो बेफोराव माने दैबानानि जाउनाव बाला फबनानै आबादफोरा मोजां जाया जादों ब
औ।
बेफोरबायदिनो माने बबेबा हाजो जायगा बा हाग्रा ग्राबारिनिफ्राय बिदिनो मैला मैथा जेनेबा दंफां लाइफां बायनायफोर लाबोनानै बिदिनो गोबां जायगायावनो बिदि बिदिनो गाज्रि माबा खालामदों आर ना मैला दाखोर खालामना दोनदों दैमाया दै बानाया आरो दैबाना जायोब्ला माने सुबुंमाहारिबा जिब जिब जुनारफोरा गोबां खहा जायो आरो ना बेफोरबायदिनो
नंगौ नोंथाङाै सैथोखौनो बुंदों
औ नोंथांमोनथिंजायलाय दैबाना बारा जाफेरा नामा बिदि
अ जोंथिंबो दैमाना जायआानो मोथां जायाब्ला माने बिदिनो सम लायै सम जायो दैबाना जायोब्लाथ' गोगोम जेंना जायो जों ज बिदिनो माइ गायखांनाय समफोरावसो जायो जोंनाथ' दैबान बिदिनो दैबा जायोब्लाथाय जोंना माने न' बांसिन माने दै फैजोबो ओमफ्राय आरो बिदिनो माइफोरा फुरा सिलिंखार जाजोबो दैबानानि जाहोनाव माने गोबां जेंना जायो नोंथां थाग्रा जिे बिमाफ्राबो माने थानो जायगा गैया जायो जोंथिं दैबाना जायोब्ला आरो दाथ' माने दैबानानि जाउनाव गोबां बिदिनो धोन सम्पतखौ खहा जालांगासिनो ज मैगं बारि बागान फोर बिदिनो दैजों बोहैखालांनांगासिनो बिदिनो गोबां जेंनासिें ज नोंथां जथिंबो दैबाना जायोब्ला होमबा नोंसिनिथि सिथिंलाय दैबाना जागोन ना जाया
जायो नोंथां जायो
अ होमबा म आरो रोखोमनि जेनेबा जायो मा मा खुवाख मोनै फिन्थिनो खिन्थानो हागोन
जोंथिंथ' दै बानाया गोबां गोबां खहा खालामथावथाव जाखायो माने जाबाथाय ओरैबायदि जाखायो दा बुंनो थाङोब्ला
न' सिलायाव हान्थुसे दै जायो हान्थुसे मे जानजिसै आरो ना जेब्ला दै फैयो अब्ला माने फुरा आबादखौ खोबजोबखायो हाब्रु फैफायो बाला फैफायो सिलायाव सिलायाव मानि हाब्रु फैफानानै बाला फैफानानै हान्थुसेयालागै गोदोलायनाय जायो ओरैबायदि खहा जाखायो माने दासो एसे माने एसे माने रानहांबाय आरोा दैया दा जागासिनोमोन जानायालाय दै दैबाना जादों दाबो
औ बिदि आरोना नोंथाङा होमबा नोंथांमोनथिं माइफोरखौ गायखांबाय नामा
माइ गायबायमोन नोंथां नाथाय दा दैबाना जानानै सेस खोबजोबजाबाय। गोबांङानो बुहुत ख' बुहुत खस्थ'यै गायनायमोन नाथाय गोबां ख'हा जाबाय। दा बिथांमोनहा गोबां गोबां दुखु दं आरो ना माने दा आबादनि ख'हा जानायनि जा जाउनाव आरो बिदिनो दैबाना जानानैथ' गोबां खस्थ' ओ माबा ख'हा जाबायना न'आवबो जेनोबा न' बांबो बुखारलांजाबाय खायफा। गोबां दा सरखारारनि फारसे माने मदद बिदों आरोना
नंगौ न जोंथिंबो बिदिनो दा माइ गायनायफोरा सेमोनसो जा जादोंमोन देग्लाय जाथ'वासै माने। सेमोनदफुरा माइ गायनायाव दैबाना फैनानै माने जोंना बिदिनो माइ ओ फिथाइ थाइहां समावसो आनानै जानानै लस जाजोबदों नोंथां माने ओरैबायदि दैबाना फैदोंमोन जोंनि माने फोरा फोथार बा आबादा जोंना सिलिंखार जालांजोबदोंमोन नोंथां। माने जोबोद दुखु सहायनांगौ जायो नोंथां दैबाना जायोब्लाथाय।
ओ नोंथां।
औ।
अब्ला नोंथां ओम जाथ'सिगोन नामा।
अ' दे होमबा नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। उनावहाय माने सावरायनो खोथा मोनबावोबा आं नोंथांनो कल खालामगोन नोंथां।
औ नोंथां जागोन दे उनाव मोजांङै सावरायफिनसै आरोबाव।
औ।
नोंथां दोनथ'बाय।